औ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो सम दङना? औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांनि मोनथिनाया बादिब्ला जोंनि थाखाय मबाइलफोरा ओ सोरबा मोजां ना गाज्रि एबा मबाइलफोरजों जों मा मा ओ खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे सुंदयै फोलमायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि थाखाय ओ मबाइला एबा जामुंआ ओ मोजाङै बाहायोबा जोंनि थाखाय मोजांङानो गाज्रि बाहायदोंबा बियो गाज्रियानो नङा होमबा नोंथां ओम आथिखालनि मुगायाव जोङो औ उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखो जोङो गोबांखौनो नुदो जोङो बिसोरो मोजां खामानाफोराव बाहायनायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोनाखै बिदिनो बिथांमोना गाज्रि खामानि बुङोब्ला बिबिथांमोना गेम एबा खेला गेलेनानै बिथांमोना जेबो गावनि ओ दावगालांनायनि फारसे जेबो बिथांमोनहा जिउ लामाखौ जेबो साना बिदिनो बिथांमोनहा बिदि गेलेनानै ओरैनो समफोरखौ बारहोनाय एबा जोङो न'खरफोरखौ जोङो जानाय लोंनाय बिदि थिग गैयि गोबां नुबोदों नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां गाज्रि जाबोदों ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदोनि दिनाव जोङो बारा जोङो जानबुं बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां बिदि जोङो ससियेल मिडिया एबा जोङो फेसबुक बुक ववाट्सपफोरनि जोङो बिदि एपस ओंखारनायनि जुग नङामोन नङा होमबा ओ बिनि उनाव दा जोंनिया बिदि दानि जुगावथ' जोङो बिगियाननि जुग नङा होमबा नोंथाङा सोलोंथाइ गासैबो सोलोंथाइ लानानै ओ बिदिनो गावनि लामाजों दैदेनलांनाय ओ बेखायनो जोङो मोजां बिदिनो जों गोबां सुबिदा जाबाय जों गोदोनिफ्राय जोङो गोदो मायाबा मोनसे जोङो जाब्रबथाय जाबाय एबा जोङो माबा मोनसे हैनो लागा एबा जोङो ओ खौरां होनो थाखाय जोङो गोबां गोब्राब जायबो नङा होमबा जोङो गारि गथ'निबो जोबोद ओ आंखालमोन एबा जोङो ओ बिदि टेलिफन फोराबो जोंनिया नखर न'खर थायामोन नङा होमबा जोङो गोबां जोङो सेन्टारफोराव थांनानै रायज्लायनो गोनांथि जायोमोन रां होनानै ओ जोङो नाथाय दा ओ गोबां मोनबबा बिदिनो जोङो मायबा मोनसे खौरां होनो थाखायबो जोङो ओ बिदिनो जोङो ओ फनफोरजों जोङो जामबुंजों ओ जोङो थाबैनो जोङो ओ नांगौ बाय एनिटायेम जोङो हरनानै लायरायजायो एबा जोङो नांगौबादिओ डकुमेन्टफोर जोङो दैथाय हरजायो एबा जोङो ओ गोजानाव थाहैनाय ओ सुबुंफोरनो जोङो न'निफ्राय जोङो नांगौ बेसादफोरखौ जोङो बिदिनो अनलाइन जोङो ओ पारसेल खालामना हरजायो नङा होमबा नोंथां अनलाइन डेलिभारि खालामनो जोङो गोबां हरनाय नुनो मोनो ओ जोंनि थाखाय ओ दा जोङो मबाइल जामबुं बाहायनायनि थाखाय थाखाय जोबोर मोजां ओ जोङो बिदिनो जोङो स मिडिया फोर जोङो बिदि बायदि बायदि ओंखारनायनि थाखाय जोंनिया बर'फोरा हारि जोबोद जौगालांगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
गोबां जोङो गाननाय जोमनाय एबा जोङो बर'फोरनि संनाय खावनाय गासै जोङो आयदा हाबा हारिफोरखौ जोङो ओ बिदिनो गुबुन हारि फोरनो जोङो नुसार होनोनो एबा जोङो दिन्थिनो हायामोनबाबो ओ दानि जोङो बिदि मबाइल फेसबुक एबा जोङो इउटुबफोरनि गेजेरजों जोङो भिदिव बानायनानै जोङो हेंगारनायखौ बिथांमोना ओ गोबाङानो नायो आरो दा गोबांङानो सिनायनो मोन्नाय जाबाय नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंनि बर'फोरा अ बर'फोरा बेजोंनो मबाइलनि जुगदोंनो बिदिनो एसे-एसे जोङो जौगालांबोनायखौ बिथांमोना गो- सारनायखौ जोङो खना खनला बुहुमावबो गोसारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो अ बर'फोरखौ बिदिनो जोङो औ गोबां बिदिनो दावबायनो थांब्लाबो जोङो बिदिनो बर' हारि अ द्रेस गानना थांबाबो जोंखौ गोबां नायो नङा हम बा नोंथां बिदिनो जोङो मबाइलफोराव-मबाइलफोरजों गोबां थिखांना लायो बिथांमोना सेबखांना लायो बिदिखौ जों गोबां नुनो मोनो अ मबाइला ओ जोङो मबाइल फोराव बिदिनो जोङो अ फेसबुक एबा जोङो मोखां बिजाबाव अ जोङो बिदिनो गावबा गाव जोङो एकाउन्ट खुलिना लानानै गावबा गाव आइ डियाव जोङो बिदिनो जोङो फट' एबा जोङो भिदिअफोरखौ रोंगौथिफोरखौ आ जोङो आपलड होनानै गोबां रांबो खालाम खामायनो हायो नङा होमबा दानि जुगाव जोङो अ गोबां बिदि औ इउटुबार क्रियेटारफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों बिदि रां खामायनानै जोङो लांनाय बिदि गारि गोरा बिदि न'खर न' बां लुनो मोननाय गो- बां नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां अ बिथांमोना गावसोरनि रोंगौथि एबा जोङो टेलेन्टखौ दे खायलांनानै बिथांमोना गोबां अ सुबुंफोरजों अनसाय जादों एबा जोङो सुबुंफोरजों मोजां मोनजादों बेनि सापर्टआवनो बिथांमोना गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोङो बिदि जोङो अ दानि जुगाव ओरैबायदि जो जोङो नेबाय एसे जोङो बा-बायमान जोङो गाज्रि आखु दिन्थियोबा जोङो एबा गाज्रि हुदा दिन्थियोब्ला जोङो गोबां गोसार लायो जोङो खना खनला जोङो जोंखौ सिना हयि एबा जोंनि जायगाखौ सिना हयिबाबो जोङो जायगानिबो नामखौ जोङो खाराब खालामो एबा जोङो गावनिबो जोङो अ बिदि जोङो अ गावखौनो जोङो लासिं सिं लाजि फोनांना लानाय जायो गुबुनानो अ गासैयावबो गोसारजोबना- थिनाय जायो बेनिखायनो जोङो अ दानि जुगाव जोङो हाबधानै जोङो मबाइलखौ सलाय नांगौ एबा जोङो उन्दै-उन्दै समावद्राय जोङो जानबुंखौबो होबा जोङो बिथांमोना अ नांगौ बायदि जोङो मोजां खामानियाव बिथांमोना बाहाया बेखौ जों नुनो।
औ नंगौ।
एबा जोङो दा अ जोङो दा नुनो मोनदोंदि जोङो अनलाइन जुग जादों नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो स्कुलबाबो जोङो अ बिदिनो जोङो गोबां नटिफिकेसन मोननो थाखाय जोङो बिदिनो ग्रुप खुलिनायखौ जों नुनो मोनो। स्कुलनि जोङो नांगौ जानाय एबा जोङो अ एगजाम एबा जोङो बायदि सिना जों हाबाफारिफोराव जोङो बिथांमोना अ सार एबा फोरोंगिरिफोरा जोंनो अ दैथायहरो अ नांगौ बायदि खौरांखौ दैथायहरनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। एबा जोङो न'आवनो थानानै जोङो अनलाइन बिदि अ क्लास खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो बेनि थाखाय जोंनि थाखाय मबाइला जोबोर सुबिदा जादों जोबोर जौगालांदों।
औ बिदिनो औ औ हागोन बियो थ्ला जोङो म एगजाम जेनेबा एप्लाइ खालामनो थाखाय जबनि एप्लाइ खामनो थाखायबो जों बिदिनो मबाइलफोराव जों बिदिनो रादाब बिलाइ एबा इउटुब फोराव जों बिदि निउसफोराव नुनानैसो जों बे खालामनो हायो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
रांरिं थाखायन थिग इदिनो उ जोंनि खायफा-खायफा बिमा बिफाफोरा माने बुजिस'है सानस'हायैयाव जेनेबा गथ'खौ बो खायनो गारयो उन्दैनिफ्रायनो मबाइलखौ हेंगारनो होयो नङा होमबा? बे मबाइलखौ हेंगारनो हायनि जाहोना मोन दानि उन्दै गथ'फोरा माने मबाइल थुनायाव जोबोद सिमार्ट एबा आखा फाखा बेनिखायनो बिसोरो गोबां अनलाइन गेम गेलेनानै गोबां
औ।
ओजों आरो बिमा बिफाफोरनिफ्राय बिदिनो बिसोरो माने एसे बरबाद जानाय बायदियानो नंङा होमबा नोंथां खायफाया मबाइलफोराव माने गाज्रि गाज्रि नु थाय एबा सावथुनफोरखौ नायनानै गाज्रि जा दों आरो ओ थिग बेबायदिनो मबाइल बुंङोब्ला औ थिग बेबायदिनो मबाइल बुंङोब्लाथ' जों गोजानाव जोंनि न'खरनि खामानि मावनो थाहैनाय मानसिफोरनोबो जोंङो ओ जा जोंनि मबाइलावनो गुगोल पे फन पे खुलिनानै जों बिसोरनो रां नांगौबाबो अनलाइननि गेजेरजोंनो दैथायहरनो हायो नंङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेबायदिनो ओ जों ओ मबाइलाव नांगौ जानाय फट' एबा डकुमेन्टफोरखौबो जों गोजानाव थानाय सुबुंफोरनोबो दैथायहरनो हायो आरो गोदो गोदायथ' बिदिनो जोंनि न'खर न'खराव माबफोर प्रब्लेम जादोंबा एबा न'खराव सोरबा लोमजादों एबा थैदोंब्लाबो बेखौ गोजानाव थानाय सुबुंनो एबा गोजान गोजाननि आलासिफोरनो जों खौरां हरनो थाखाय आगोल एबा सिगांङो लाइजामजोंसो दैथायहरो औ नंङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
लायजामाबो सहैनो थाखाय जोंनिया सानथामसो नांगौमोन ओमफ्राय ओ ओ बिदिनो सानथामसो नांगौमोन बिदि जेबो माने मबाइलनि बायदि बिदि खौरां हरनाय गैयामोन नालाय आग गोलो औ थिग बेबायदिनो दा जोंनि बिगियानगिरिफोरा जोंनो जोबोद सुबिदा होबाय बिदिनो सानसेयावनो माने फन हरनानै मिथि मोननाय मबाइल जोंनो माने बिदि मिथि थि होनाय खालामबाय आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनि थाखाय मबाइलखौ जों मोजांखौनो बुंजायो नंङा होमबा? जों बिदिनो मबाइलाव ओ गोजान गोजान जायगायाव जानाय जों बिदिनो ओ बिदि दावराव दावसि बुथार सुथारनाय माबानाय बिदिनो गोबां जोङो घटना जानायफोरखौ जोङो जों मबाइलनि मबाइलाव जों खौरां जोंङो खौराङाव जों नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंथ' गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थांनो हायाब्लाबो जोंङो ओ ओ जाय मानसिफोरा बेरायनो थांदों बिसोरनो मबाइल फनाव बेयो फट' सेबखांनाय एबा भिडिअ' खालामनानै ससियेल मिडियाफोराव आपल'ड होखानाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिसोरो ससियेल मिडियायाव आपलड होनायजों लोगोसेनो बिसोर गोबां रांबो खामायनो हादों जेन'बा जों सुबुंफोरा माने अनसायनाय होयो नालाय नङा होमबा नायनानै बेनिखायनो बिसोर जोबोद जौगानो जौगानायखौ जों नुदों आरो बेनो खायफा खायफाफोराथ' बे फेसबुक एबा इन्स्टाफोरनि फोरजों रां मोननायजोंनो गोबां गारि मथर एबा न'फोर लुनायखौ एबा गोबां जौगानायखौ नुनो थांदों नंङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
औ ओ ओ थिग बेबायदिनो बे जोंङो फेसबुकफोरावबो जोंङो गावनि सावगारिफोरखौ जों जोंङो हगारनानै एबा गाव रिल्स बानायनानै हेंगारनानैबो रां आरजिनो हायो नंङा होमबा? औ जों बिदिनो औ वाटसाब एपखौथ' जों गासैबो स सलायो नङा होमबा नोंथां बे वाटसाप एब जोंङो बिदिनो गोजान गोजानाव जोंनो फरायनाय थाहैनायफोरनो जों मायाबा दुकुमेन्ट नांगौबाबो जों फट' सेबखांनानै हरनो हायो नङा होमबा जों बेयाव ओ फनबो ओ रायलायनो हायो ओ बायदि बायदि दि जों बे जोंथ इउथुबफोरबो नायो नङा होमबा नोंथां
बे इउटुबफोरावबो जोङो बिदिनो रादाब नायनो हायो एबा सावथुन नायनो हायो बिदिनो गोबां जोङो ओ जोङो सानसेनि जेनेबा रासि फलबो होबाय थायो नङा होमबाय नों
औ नंगौ नंगौ
सिफोरखौबो जोङो नायनो ओ नायनो हायो आरो बिदिनो ओ जोङो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो हायाब्लाबो बिदिनो गुबुनफोरा दावबायनानै बे ओ फेसबुक एबा मोखां बिजाबफोराव जा फट' एबा भिडिअ आपलड होयो जों बेफोरखौनो नुनो मोनो आरो जों गोजानाव नायनो थांनो हायाबाबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों मबाइल फन नि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ बिदिब्ला दे नोंथां।